औ
ओ दायो होमबा जोङो ओ जोंनि बर'फोरा फिसिनाय जिब जुनारफोरनि बागै रायज्लायसै नामा
औ जागोन दे
औम ओ ओरैनोथ ओ जोंनि बर'फोराहाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जिब जुनारफोर फिसिनानै जाबोग्रा सुबुं ओ बेफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो माने मोसौ बोरमा दाउ अमा हांसो माने बिफोर जिब जुनारखौहाय लानानै माने ओ गावनि जिउ खुंनायावहाय गोबां मदद मोनबोदों बिदिनो माने ओ दासिमबो बेफोर माने जिब जुनारफोरखौ बर'फोरा फिसियो आरो अ खाय खायफा खायफा न'खरफोराव फिसिया अब्लाबो माने गोबां न'खरावनो बर' सुबुंफोराहाय बेफोरखौ माने फिसिनानै लायो ओ जेरैहाय ओ बांद्राय नङाब्ला बो मोसौ बोरमा अमा माने दाउफोराहाय ओ साफ्रोमबो न'खरनि सुबुं बुङाव थायो आरो बिदिनो ओ जोंनि एरियावबोहाय गोबां न'खरावनो बा गोबां गोनां न'खरफोरावबो मोसौ बोरमाफोरा थाखायो आरो थिग बेबायदिनो औ नोंथांनि ओ जायगाफोरावबो दासिमबो बे फोर जिब जुनारफोरखौ फिसियोना फिसिया
औ फियो जोंनियाथ गामि ओनसोलफोराव माने दासिमबो बैफोर ओ बो बोरमा अमा दाउ मोसौ ओ बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो जेरै हांसोफोरबो दङ बेफोर खौबो फिसिनाय जायो
अ
ओ जिब जुनारफ्रा माने जोंनि बर नखरफ्राव माने गोबां ओ हेफाजाबगिरि महर माने हेफाजाब होयो आरो बिसोरो जेनेबा माब्लाबा समाव रांबो गैया जायोब्ला हमना ला जोंनि सोरनिबा न नआवनो फरायनाय गथ उन्दैफोर दङ ओ रां गैस्लाबा जायो अब्ला माने बेखौ फान ब्रबनानै बाबो नोङो बै फरायसानो माने रांफोरखौ हरनो हायो बेफोर बेफोर बायदिबो माने गोबां हेफाजाब होयो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बरफ्रा थ बे गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ-अमा फिसिनानैनो जाबोखायो जिहे थु आ बेफोरखौ माने जानायजों लोगोसे फाननानैबो माने ओ नखरखौ माने सलायनो हानाय बेफोरबायदि ओ जाबाय आरो आथिखालावथ माने गोदोनि बायदि ओ जेनेबा गोदो नखरफ्राव मासे मानैल अमा फिसिनाय बेफोर बायदिमोन नाथाय आथिखाल खालाव ओ बियो सोलायनानै माने ओ नखरावनो फारामफोर बानायनानैबो गोबां ओ दाउ-अमा बेफोर बायदि फिसिनानै आम गोबां फाननाय, रां आरजिनाय बेफोरखौबो जोङो दायो नुनो मोनो आरो आरो जोंनि जायगाफोराव, औ
बिदिनो ओ नोंथां होननाय बायदिनो माने जोंनि जायगायावबोहाय बिदिनो गोबां ओ दाउनि फारामानो जा, अमानि फाराम बेफोरखौ माने खालामनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ बेफोर बेफोरखौ जोङो ओ गोब बेफोरनिफ्राय जों गोबां रांनि मदद मोनो मालाबानि समाव ओ बिदिनो ओ नखराव फरायनाय गथफोर थायोब्ला ओ दाउफोरा थाब थाब देरखायो नालाय बिदि बिदिनो दाउ हांसोफोरखौ फाननानै जों एसेब्लाबो रांनि मदद मोनो आरो बिदिनो बिनि ओंखायनो जों बर फोरा लानांगौ गासैबो जो ओ नाथायबा जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बरफोरखौ नुनानै बिसोरसो माने बे बेफोर बायदि ओ जिब जुनारखौ फिसिनो हमबाय बेबायदिनो जोंनि साखाथियावबो ओ दाबसे हारसा गामि दङ नालाय बिसोरबो माने ओ बिसोरबो अमानि फाराम बानायग्रा जाबाय आरो बिसोरबो माने आथिखालाव मिथिबाय बेफोर जिब जुनारनि बेसेना ओ गोबां जायोना बेखायनो माने बिसोरो बिब बेफोरफोरखौ लानानै माने बिसोरखौबो लानाय नुसै आरो बेबायदिनो ओ जोंनि गामियावबोहाय दङ ओ गोबां उम माने अमानि फारामबो दङ बेबायदिनो जोङो अमानि माने अमाफोरखौ लायोब्ला जों अमानोबो मोजां ओ आदार नु दाना नु होनांगौ नालाय बेबायदिनो ओ ओ अमानो अमाफोरखौ बा जिब जुनारफोरखौ मोजां जोथोन लायोब्लासो जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन नालाय बेखायनो जोंहा ओ गोबां जोथोनबो लानांगो जों सिगांनिफ्राय जेरै ओ खस्थ खामनानै बे जिब जुनारफोरखौ फिसिबोदों जों दासिमबो माने बेफोरबायदि खस्थ खालामनानै फिसिनांगोन ओ बिदिनो अमाफोराहाय ओ उन्दै गोजाजोंथल देरा नालाय बि बेखायनो जोङो अमाफोरनो फोर ओ गोबां ओ दाना होनांगोन जेरैहाय ओ गाज गाज्रिसि जानाय मैगंफोर बेफोरखौबो रुना होनांगौ बिदिनो अमाफोरा थासफोर जायो नालाय थासफोरजों माइरं एसे होनानै ओ संनानै होनांगौ बेबायदिनो अफ्रि आरो गासैबो नखरावथ अफ्रि थाया बा सेरेब बा बेफोर जौफोरखौ बानाया नालाय ओंखायनो माने जोङो ओ बैफोर हाग्रानिफ्राय मोननाय बा बेफोर थास'फोरखौ रुनानै होनांगौ। ओ बिदिनो अमाफोरनोहाय गेजेर गेजेर ओ बाजारनिफ्राय मोननाय ना गेसाव बा गाज्रि जानाय बेफोरखौ होफैयोब्ला मोजां माने अमाया थाबनो देरो आरो। बिदिनो जोङो अमाया अमाफोरखौ बेफोरबायदिनो मोजां जाहोनानै बा जोथोन लायोब्लासो जोङो बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन ओ बा बेफोरखौ फाननानै रां मोनोब ब्ला जोंहा नख'राव माने सुंख'यो नालाय बेखायनो माने जोङो बेफोर जिब-जुनारखौ जेरैहाय लायो बिदिनो माने जोथोनबो लानांगौ। बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ नख'रावबोहाय बेफोरबायदि माने जिब-जुनारफोरखौ आथिखालाव एबा दासिमबो फिसियो नामा?
औ ओ फिसियो दासिमबो जिब-जुनार फोरखौ ओ गोबां फिसियो आरो ओ बिनि फ्राय जोंहा जेनेबा नआव ओम। गुन्दै बा ओ नआव मालाबा अफ्रि आरो ओंखाम खालायफोर बायदिसि आ बिदिखौ होनानैनो मो नि दाउ अमा बिदिफोरखौ दाउ अमाफोरखौहाय फिसिनाय जायो। नाथाइ आथिखालावबो दानि आरो गोदोनिखौ नायोब्ला माने ओ जिब-जुनार फिसिनायनि बेलायावबो गोबां फारागथि जाबाय आरो। गोबां फारागफोरखौ नुनो मोननाय जासै। गोदोनि समाव। थ' जोङो जोंनिया बिदि ओ अमा अ आरो अमानो मा होनो ओ गुन्दै अफ्रि ओंखाम खालाय बा ओंखाम रुनाय बेफोरबायदिखौनो होनानै ओ अमाफोरखौ फिसिनाय जायोमोन ना नाथाय आथिखालाव माने अमाखौ माने थाब देरथों होननानै ओ हाथाइ बाजाराव बायनानै मोननाय माखासे दाना फोर ओ जि गो गोरान जाग्रा आदारफोरनो बेफोरखौ माने होनानै अमाखौ थाब देरहो देरहोनो थाखाय माने ओ खायसे सुबुंफोरा माने ओ गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरखौ होनानै ओ फाननाय जायो आरो थाबनो माने बेफोरथ जोंनि देहानि थाखाय माने जायोब्ला जोबोद खहा गोनां होननानै बुंनांगोन ओ बेनिखायनो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जेरै जोङो गोदोनिफ्राय फिसिबोदों बेखौ बेफोरबायदिनो फिसियोब्ला माने साफ साबसिन जायो आरो। रो ओ सुबुंफोरनि जो देहानिबो खहा खालामा बेखौनो आङो सान सानो आरो।
औ औ नोंगौ ओ नोंथां। बिथां बुंनाय बायदिनो ओ बि बिदिनो ओ जोंनि जायगायावबोहाय माने अमा फार्मफोर थानायफोरा बा दाउ फारमफोर थानायफोराहाय बिदिनो गोबां ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय ओ बिदिनो बेफोर भिटामिनारि बा बिदिनो गोबां आ दानाफोर दङ नालाय माने बेफोरखौ होनाय नुयो। बिदिनो बैफोर बायनानै लाबोनाय ओ दानाफोरावहा माने जोंनि जायगानि नंखाया नालाय गुबुन ओ जायगानिसो बिदिनो आं आंनि बायदिब्ला बेफोर ओ मुवाफोरावनो माने बायदिसिना ओ अमानि बेरामफोरा जायो होननानै आं सानो आरो। बिदिनो ओ अमा बेरामफोर जायोब्लाथ बेफोर अमाफोरखौ माने बांसिनानो आथिखालाव बिदिनो बेमारफोर जायो नालाय आरो बेफोरखौनो फानो ओ बेफारिफोरा फानोब्ला माने सुबुंफोरा बेखौनो बायनानै जायोब्ला बेफोर बेराम फोरा माने सुबुंनियावबो गोसारगोन बिदिनो गोबां ओ सुबुं फोराबो खहा जायो। होननानै आं सानो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गोदोहाय जेरै अमाफोरखौ फिसियोमोन जेरै ओंखाम खालायफोरखौनो होना बा बेफोर दानाफोरखौनो माने नआवनो मोननाय बेफोरबायदि मैगं थाइगं बा ओ थासफोरखौ खौ रुना होनाय बेफोरबायदि आदबैनो फिसियोब्ला मोजां माने जोंनिबो खहा जाला आरो जिब जुनार बा अमा बेफोरबो माने जेबो बेराम आजार जानाय नङा आरो।
औ नंगौ ओ आथिखाल आथिखालाव गोदोनि ओ गोदोनि जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंनिया दाउ अमा जानानै ओ गोदोनि सुबुंफ्रानो जाब नाथाय बेफोरबायदि ओ बेराम आजार माने बै दाउ अमाफोरखौ जानानै जेबो बेराम आजार जानाय बेफोरबायदि जेबो नुनो थाङामोन आरो नाथाय आथिखालाव आथिखालनि बै ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय माखासे मुलि बिजिफोर होनानै फिसिनाय दाउ अमाफोरखौ जानानै जोंहा माने देहानिबो गोबां खहा जानाय उन्दै बैसोआवनो मेगन नुयै उन्दै बैसोआवनो ओ खानाय मोननाय ओं देहाफोर साख्रोब सिख्रो ख्रुब मोननाय बेफोरबायदि गोबां बेरामफोर जोंबो भुगिनो गोनां ओ दानि उन्दैनिफ्रायनो ओ माने भुगिनो गोनांखौ नुयो आरो ओ गोदोनि सुबुं फ्राथ बिदि बेराम आजार गैयालासिनो गोबां ओ गोबाव समसिम थांनानै थायोमोन नाथ थाय दानि सुबुंफोरा माने ओ उन्दै बैसोनिफ्रायनो माने बेरा बेरामि जानाय ओ‌ बेमारि जानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो जोबोद मेगनजोंनो नुगासिनो दंङ आरो औ
बिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ नोंगौ ओ माने बेफोर बेरामफोरा जोंनि जानाय लोंनायनि फ्रायनो जादों ओ मानोना जोङो जानाय लोंनायफोरखौबो जों साखोन सिखोनै जायोब्लासो जोङो बेफोर बेराम आजारफोरनिफ्राय ओ रै खा मोनगोन बेबायदिनो जोङो बैफोर जिब जुनारफोरनोबो बा दाउ अमाफोरनोबो जोङो बेफोर जानाय लोंनायखौ जों साबधानै बाहायनांगोन आरो जेरैहाय ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादफोराव आ बेफोरखौनो जाहोनांगोन बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बेफोरखौ माने बाहायोब्ला बेफोरावनो गोबां बेराम जाबाय उम आंनि बायदिब्लाथ सिगांनि सिगांनि फ्रायनो जोंनि बर हारिफोरा बेफोर जिब जुनारफोरखौ लाब लाबोदों माने बिदिनो फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंबोदों बेबायदियावथ सिगांनि ज समाव अमा बा ओ बिदिनो मोसौफोरा दाउफोरा जेबो बेराम जायामोन ओ नाथायबा आथिखालाव गोबां बेराम जानायखौ नुयो माने बिसोरबो थाब थाबनो माने दाउ फोराबो थैयो बबेबा बोसोरसेयावनो खेबनै खेबथामा लासै बेरा-बेरामफोरा फैयो अ बैफोर जानाय लोंनायनि फ्रायनो ओ जायो जानो हागौ
औ नोंगौ
बिदिनो ओ जोंनि बरफोरा ओ मोसौफोरखौथ सिगांनिफ्रायनो ननि माइनाव होननानै सिबिबोयोमोन बिदिनो लायो ओ बिदिनो ओ बे मोसौफोरखौहाय जों ओ‌ जेरैहाय मोसौ स ओ गोदोनि समाव फालो फालो लायोमोन नाथायबा आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनो गासैनिबो नखराव नङाब्लाबो खायफा खायफा नखराव माने ओ नखरफोराव माने मोसौफोरखौबो नुनो मोनला बिदिनो ओ नखरसेयाव मासे बा मानै बिदिल'सो मोसौ नुसै आरो मोसौफोरनि ओ बेफोर मोसौ फोरखौथ' हालुवाफोरखौनो लानाय नुनो मोनला माने आ बादफोरखौ मावोब्लाबो थेक्टरजों हेवो बिखाय बिनो माने मोसौ बांसिन गायफोरखौसो लानाय नुनो मोनो आरो। ओ मोसौ गायफोरखौ गाय खेर जानो थाखायल'सो लायो। जों मोसौफोरनिफ्रायबो गोबां ओ रांनि मदद मोनो जेरैहाय जों मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो। आरो गायखेरफोरखौ लोंनो मोननाय नि अनगायैबो गुबुननो फानहरनानैबो रांनि मददबो मोनो। बेखायनो जोङो ओ बे फोर जिब जुनारफोर खौ लानांगौ ओ जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां मदद खालामो।
औ नंगौ थारैनो।
ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबोहाय दासिमबो‌ बेफोरबायदि ओ मोसौ बोरमाखौ गोबां बुरजा लाग्रा सुबुंफोर दङ नामा दासिमाव?
औ जोंनि ओ गामिफ्राव ओ जेनेबा गोबांथ' लाया नाथाय ओ मासे मानैब्लाबो बयनिबो नखराव दङनाय दङ आरो बेफोरबायदि ओ मोसौ बोरमा ओ बयनिबो नखराव दङ आरो